खोनादों ना नोंथाङा
अ नोंथां खोनागासिनो दं
औ दिनै आं नोंनियाव बिदिनो कल खालामनायनि जाहोनानो जादों मोनसे जोंहा टपिक्स एबा मोनसे इथा इथाजों मा खालामनो हायो बुहुमाव मानसिया बेनि बागै जों सावरायनोसै ना नोंथां
अ नंगौ नोंथां सावरायजायो
औ गिबियावनो आं जागायजेननोसै नोंथाङा सम होनो हागौना आंनो
अ अ नंगौ नोंथां सम होनो हागोन नोंथाङा जागायजेनदों
औ जे जों इथा बुङोबोलाथ' बयबो मिथिखागौ आरो जे बे इथाजों मानसिया बे न' लुनाय बे लुनायाव गोबां बिदिनो नांगौ जायो जे इता न इ -जुर आगोलनि दिनाव जे हाफोरजों लुयोमोन नाथाय दानि जुगाव इटा बे इटाजों जे न'नि इन्जुर बेखौ जों दाना बिदि लुनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जेब्ला बारहुंखा फैबोला माब्लाबा बिदिनो गिनो गोनां जायैखायनो साइन्टिस्ट एबा गावैनि मेलेम एबा इग'आव जे बिदिनो सोलिबाय बिदिनो दायो निउ जेनेरेसन बिदिनो फैनाय लोगो लोगोनो बिदिनो मोनसे लेखा लेखा बिदिनो जाहोनायखाय एबा फोरोंगिरिफोरा बिदिनो फोरोंनानै बिदिनो सासे सासे बिदिनो साइन्टिस्ट महरै ज बिदिनो सुबुं जालांनो हादों नंगौना नोंथां
ओम
औ आरो जे इटाजों जे गोबां रोखोमनि न' एबा बिल्डिंबो जों बानायनायखौ नुनो मोनदों जे बिल- बिल्डिंआबो मोनसे बिदिनो इटा इटाजोंबो बिदिनो वालखौ जों होयो वालखौ जों होनायखौ नुदों आरो जों नुबाय आरो जे न'आव सरकारनि बे सरकारा मानसि एबा सुबुं माहारिखौ अन्नानै बिदिनो गामि गामि बिदिनो मोनसे न'खरसेयाव मोनसे मोनसे न' बिदिनो होयो आरो सोरनोबा बिदिनो न'खरसेयाव बिदिनो आलादा आलादा बिदिनो न'खर जानाय दङ आरो बिसोरनोबो गंसे गंसे गंसे बयनोबो जों सरकारा होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जे बे होनाय बिहावबो इता इथाखौ जों होनायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां
ओम ओम
औ आरो जे बे इथाखौबो जे इटाल' बे नङा बिनि जे इटा जों न' गाथिनि गाथिनि एबा बिदिनो न' लुनोब्ला इटा नांगोन आरो बिनि सायाव बेबादिनो बालि अन्थाइ आरो सिमेन्ट नांगौ जायो मानो होनोब्ला बे थालायब्लासो बियो इटा महरै जों बेखौ बुंनो हागोन न'आव जे वाल नाङाबा बे इटाल' होबा बे जानाय नङा मानो होनब्ला बिनि सायाव सिमेन्ट अन्थाइ फिसा फिसा आरो बालि थानो गोनां जा थानांगोन आरो जे दायो आगोलनि दिनाव बिदिनो आबौ आबैनि दिनाव इटाफोर गैयामोन नाथाय दानि जि निउ जेनेरेसन फैनाय लोगो लोगो गोबां इटाफोर ओंखारदों जेरै बिदिनो पाक्का एबा सिमेन्ट बालि सिमेन्टजों बनायनाय मोनसे पाक्का एबा बेखौ मोनसे इटा महरैनो जों हमनानै लानाय जाबाय आरो बायदि रोखोमनि दानि जुगाव सोलिगा नों आरो आरो बे फैबाय थानाय बे समफोराव बिनिफ्राय बांसिन इटा इटानि महरफोराबो बिदिनो गुबुन गुबुन एबा गुबुन जानो हागौ आरो जे उनफोराव बे इथायआ बे सोलिया एबा बियो बाहायजानाय मानसिदों जानायबो नङा जानो हागौ मानो होनब्ला दानि निउ जेनेरेसनाव गोबां बिदिनो आगजुफोर एबा गोबां बाहायो मानो होनोब्ला मानसिया बिदिनो जिउआव जौगाखांनाया बांसिन जाबाय आरो जौगानांगौखा मानोना बिदिनो गोदो गोदायनि बायदिब्ला जोङो दासिमहालागै बिदिनो टेक्न'ल'जि बे हादोरा जौगानाय बेफार हादोरा जौगानाय नङामोन गुबुन बिदिनो हादोरफ्रा जौगानाय खामोनब्लाबो जोंनि भारत हादोरा जौगायाखैमोन अब्ला बिदिनो दानि जुगाव बिदिनो गोबां जौगाबाय जे बे इटाजों नोगोराव थांब्लाबो एबा गुबुन ओनसोलाव एबा गामियाव थांब्लाबो जों इटाजों न' एबा बायदिसिना बिल्डिं एबा टयलेट आरो न'नि फिसिजानाय अमाफोरनियाव बिदिनो मोनसे न' फिसा एबा बोरमा दिनो न' फिसा जों बानायनानै दोननायखौ नुयो नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ जे नोंथां नोंथाङा आं बुंनायनि सायाव माबाफोर बुंनो सानदों नामा आरो नोंथांनि जे नोंथाङा इटानि बागै नोंथाङा बुंनो सानदों बुंनो बुंगोन नामा
अ नंगौ नोंथां नोंथाङा थारखौनो बुंदों नोंथाङा बुंनाय बायदिनो इटाया जोंनि सुबुं माहारियाव जौगानायाव जोबोर मोनसे गोग्गोम बाहागो मोनसे लादों लानायखौ जों नुनो मोनो आरो इटानि सोमोन्दै आं बांद्राय मिथियाबाबो आं जाखिनिखौ मिथियो बेनिखौ नोंथांनो फोरमायनो सानगोन मानोना
औ
इटायाहाय जोंनि सुबुं माहारिखौ जौगाहोनायाव मोनसे गोग्गोम मोनसे मोजां गेदेर बाहागो लादों मानोना जों जुदि नायो बुहुमनि जेसेबां गोदोर गोदोर माने सदभयथा माने जायखौ जों माबा होनो सिभिलाइजेसन होननानै बुङो बेफोरावबो जों गोबां हमना ला हरंपान सिभिलाइजेसनखौनो हमना ला जों बेयावबो इथाफोरखौ नुनो मोनो नङा हब्ला नोंथां बायखोन्दा ओम दा नेरसोनफोराव आंनिफोरखौ इथादों माने बानायनाय नुयो न'फोर बा लामा दथाफोर नङाब्ला जों हरपान चि सिभिलाइजेसनावबो नुनो मोनो। माने आबादखौ मिथिनाय जायोमोन बायदि आरो हाजोजों हाखो साव माने थान्थिब्रै माने
औ
गिबियावनो जों नुनो मोनोमोन मानसिफोरा हाब्रु बा बेफोर नङाहाय माने बारा बांद्राय माबायामोन जेरामोन माने जोरामोन माने इसे बोसोरनै बोसोरथामनि उनावनो माने न'खौ सेफायनानै आरोसे बानायफिननांगौ जायो। बा मोनसे मा होनो दै बाना फैबानो बा माबाबानो माने न'फोरा बायलाङो बा गोदो जे आ मानो बार
औ
नो माने न'फ्रा बिदि बे माने एसे आमा जानायनि चान्स थानाय नुनो मोनो गोगोम जायो माने। बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो आं सानो इथाया
औ औ
बि मिथियो
खोनादोना नोंथां औ
सोमोन्दै आरो
औ
औ आं खोनागासिनो नोंथां बिदिनो अनला अमा अख्रां माबा बानायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
माने आं नों नोंथांनि बुंनाय खालामो आरो
औ
आरो नोंथांनि माबाफोर अ
नोंथाङा औ नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंबाय नोंगौ आरो सैथो नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंबाय बे गासैबो नोंगौ आरो जे आङो मोननैसो बिदिनो बुंनो सानबावदों बे जोंनि ओनसोलावथ' गोबां न बां बिल्डिं फोर जौगाबाय नङा होमबा नोंथां
उ नंगौ नंगौ
औ बे जौगानायजों लोगोसे मानसिनि साननाय हनायाबो सोलायबाय मा आगोलनि जुगाव मानसिनि साननाया गोबां बिदिनो साननो हाथ'नाय एबा लेखा गैयैनि जाउनाव साननो हानाया एसे गोब्राबमोन नाथाय दानि जुगाव उन्दैनि फ्राय पास बोसोर एबा सारि बोसोरनिफ्रायनो स्कुल थांनाय नि जों लोगोसे मानसिनि गियानाबो जों बांनाय बेखौ नुनो मोन्दों नंगौना नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ आरो जे दानि जुगाव जेनेरेसन फैनायखाय मानसिया बिदिनो इथा इताखौथ' नोंथाङा बुंलांखाबाय हा बिदि गोबां रो रोखोमनि जे लगाय मोन्देर खालामनानै इथा सावो एबा बानायो नंगौ आरो जे बे आरो आगोलनि दिनाव राजानि दिनाव ब्रिटिशनि हमाव इटाफोर गैयामोन होननानै जों खोनादों दंब्लाबो बेफोरबायदि इथा नङामोन होननानै जों खोनादों जेरै हामा हा फोरोनिमोन आरो बे इथाखौ थालायनो थाखाय सिमेन्ट गैयामोन एबा अन्थाइ गैयामोन मानो होनोब्ला बिसिनियाव आगोलनि दिनाव जे इसां बिनि टेक्न'लजिया जाखांयाखैमोन बेनि जाउनाव बिदि सोलिनो हायाखैमोन आरोना नोंथां
औ औ
जोंहा समाबो जाना फैबाय जों एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां।
अ नोंथां नोंथांजों रायज्लायना अ नोंथां आं खोनागासिनो
औ औ जे जोंहा समाबो जानानै औ औ जों इसेयावनो दोनथसै गोजोन्थों
अ गोजोन्थों